हेल'
अ नोंथां मा खालामदो?
अ दं ओरैनो नोंथां नोंलाय?
मा होनदों नोंथाङा?
थां नोंलाय?
अ आंबो ओरैनो दं। माने आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जा जाहोना जादों जे आङो नोंथांनियाव मोनसे सोंनायदों आरो? नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नों
ओम दे फोरमाय बिदिब्ला।
सानफ्रोमबो जिउनि फोरमायनो माने नोंथां जेनबा
नों माने सानफ्रोमबो मा खालामो मा
अ अ जेनेबा नों दा आं फुंफोराव जेन'बा ओरैनो जों माने एसे ओ फिल्डफोराव थाङो नालाय नोंथां।
औ औ फिल्डआव थांनानै मा खामहैयो?
जों जेनेबा ब्रै रिंगा थामजि मिनिटफोरावनो न'-न'निफ्राय सिखारो। बिसिनानिफ्राय ओमफ्राय सि मोखां उनाव हाथाइ साथाइ हाथाइ मानजिनानै जोङो ओमफ्राय ओ निजेनि ड्रेसफोरखौ गाननानै जोङो फिल्ड फारसे ओंखारलाङो लोगोफोरबो लोगोफोर बो थाङो
अ नोंसोरो ओरैनो माने खैजनसो थाङो नोंसोरनि गामिनिफ्राय
अ जोंनि गामिनिफ्रायथ' जों थाङो सिख्ला साथाम थाङो आंनि लोगोफोर। अ जों साइकेल जों थाङो नोंथां साइकेलजों थाङो ओमफ्राय जों फिल्डआव थांनानै जों लोगोफोर गोबां फैयो आरो नोंथां।
औ
ओमफ्राय जों बेयावनो ज' लोगो जानानै जेन'बा खारो फिल्डआव
ओम
खारखांनायनि उनाव जोङो एक्सारसाइस खामो नोंथां माने खारखांनाय जों खारैनि सिगां एसे थाबायग्रोयो आरो फिल्डआव
औ औ
फिल्डआव थाबायखांनानै बिनि उनाव जों खारो।
ओम
खारखांनायनि उनाव आरो जोङो एक्सारसाइस खामो। बिनि उनाव एक्सारसाइस खामनानै दसे ओरैनो रेस्ट लानानै जोङो जेनेबा बारो। लंजामबारो आरो नोंथां ओम बिनि उनाव लंजाम बारो बारनानै बिनि एसे गोबाव थानानै ओमफ्राय जों सम जाबाथाय न'आव फैबाय नोंथां।
ओम
फैनानै जेन'बा दुगै मालाबा मालाबा आथिं आखाइ सुनानै ओमफाय न'खरनि खामानिखौ इसे मावनानै ओमफाय ओंखाम आरि जायो नोंथां
ओम नंगो नामा नोंथां
ओमफ्राय दाथ' दैज्लां नालाय नोंथां जेनबा बेयाव एसे फोथाराव थाङो आरो नोंथां खामानि मावनो थाखाय ओम खामानि मावखांनायनि उनाव जेन'बा ओंखामफोर जाबाय बिदिनो ओमफ्राय एसे ओ ओमफाय थाम थाम रिंगाफोराव जोङो ओरैनो कमपि टार क्लास हादों नालाय नोंथां
औ
ओम बेयाव थाङो ओमफ्राय कम्पिउटार क्लास लायो बिदिनो जेनबा न फैफिनो
ओम
बिदिनो होमबा
ओमफ्राय ओ मा होनदों नोंथां
नोंथाङा ओमफ्राय दासान दासान्दि मा खालामना दं
नोंथां आंनियाथ' दा फरायनाया कमप्लिट जाबाय नोंथां
औ कमप्लिट जाबाय नामा
औ जाबाय नों
औ होमबा नोंथाङा दा होमबाना नोंथाङा कमप्लिट जाहांना जाहांबाय होनबा दा होमबा नोंथाङा मा खालामनो सानगासिनो
जेनबा सिमाङाथ' बहुत गोबां दङ नोंथां जेन'बा आङो फारसेथिं ओरैनो मायबाफोरनि जबनिबो एप्लाइ खालामना दोनदों नोंथां
मा जबनि थाखाय एप्लाइ खालामदो खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा
एप्लाइ खालामना दोनदो नोंथां
ओम ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव गोसो होदोंना होआखै
ओं होदों आं जोबोरैनो गोसो होदों नोंथां माने जों दा कमप्लिट जाबाय नालाय मा खामना थागोन बिदिबो माबा मोनसे थायो नालाय जेन'बा जों मायबाफोर फरायफिननो थाखायबो रां रुफानि एसे गोनांथि जायो।
ओम
ओमफ्राय बिदिनो रां रुफानि गोनांथि जानायखायनो बेफोरावखौ दोनथ'नानै माने बेफोरावनो पुलिस फोरनियावनो एसे गोसो होदों माने नोंथां
ओम
ओम बिदिनो ओ सानफोराव बिदिनो दाथो आरो कलेज सलेज थांनाय गैला ना नोंथां
औ
बिदिनो न'खराव खामानियावबो एसे गोसो होनाय जादों
ओं
ओमफ्राय नोंथाङाबो बिदिनो जेनेबा मा खालामना मोजां मोनो जेन'बा सानफ्रोमबो नोंनि जिउनि माबा
आंथ' उन्दुना मोजां मोनो सानफ्रोमबो
अ नंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ माने आं सानसेया माने हायोबा सानसेयाव उन्दुगोन बेफोरबायदि आरो आंनिया बेनिखायनो आं बांसिन उन्दुनानै मोजां मोनो ओमफ्राय खामानिबो मावो एसे एनै खामानिबो मावो आरो फुङाव आंबो नों बादिनो थाङो नोंबादिनो आंबो फिल्डआव थाङो आरो खारनो सानफ्रोमबो फुंबाथाय थाङो उथिनानै ओमफाय आरो फैफिनो फैफिननानै आरो दुगैयो
ओम ओमफ्राय नोंथाङा बे फिल्डआवदि थाङो होनदों बेयाव सोरबा लोगोफोर थाङो ना नों हारसिं थाङो
औ जों गामिनिफ्राय लोगोफोर थाङो आरो सानै साथामसो थाङो जोंबो थांनानै खारहैयो
ओम
बिदिनो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय आरो
ओम ओम
हेलडि लाखिनो थाखायनो बेनि थाखायनो जोङो थाङो सानफ्रोमबो ओमफ्राय आरो ओरैनो मालाबा कलेजफ्राव थाङाबाथाय
अ
ओरैनो थायो आरो
उम उम
उनदुयो ओमफ्राय गोसोबाथाय फरायबाय गोसोबाथाय फरायो। बिदिनो खालामो आरो सानाव थाबाथाय बिदि जेन'बा थाङाबा
अ ओमफ्राय नोंथाङा सानसेया जेन'बा बांसिन मा मा खामना थाबाय थायो?
आंथ' बांसिन बांसिन आं उन्दुनानै थायो आरो सानाव।
उम
ओमफाय बेलासेबाथाय कम्पिउटार क्लास लानो थाङो बेलासे तिनता तिनता बाजायाव थाङो आरो। तिनता बाजायाव थांनानै पासतासो आव मोनफायो।
लोगोफोरजों थाङो ना हारसिं थाङो नोंथाङा?
लोगोफोरजो थाङो
अ
लोगोफोर साथाम साब्रै दों आरो। बिसोरजो थाङो सानफ्रोमबो खददाय थांबाय थायो बेलासे बेलासियाव थांनानै आरो हरबाथाय थालायबाय आरो हरबाथाय बिदिनो उन्दुलायबाय जालायबाय। थालायबाय आरो फुंबाथाय थांलायबाय।
ओमफ्राय बि नोंथाङा नोंथाङा सानफ्रोमबो मा जेन'बा खामानिखौ मावना थायो न'खराव
आङो सानफ्रोमबो खांसि खुरि सुयो ओमफाय दै सरो लामासे सिथला सिबो बिदिनो बायदिसिना खामानि ओरैनो फिसा फिनला मावनानै थायो आरो बेफोरबायदि ओमफाय सङोबो संनाय खावनायावबो मदद खालामो आरो न न'नि मानसिफोरखौ संनाय खावनायाव मदद खालामो ओमफाय मालाबा मालाबा आरो आंबो सङो आरो
उम उम
बिदिनो खालामनानै थायो।
अ
ओमफाय नोंथाङालाय।
आंबो नोंथां माने दा आरो जोंनिया फरायनाया कमप्लिट जाबाय नालाय ओमफाय नख फोराव बिदिनो बिमाफोरखौ हेफाजाब होयो संनाय खुरनाय जेनबा नो फिसा फिनला जेन'बा न' सेथ्ला सिबनाय लिरनाय
मोनहा न'आव खैजोनसो दङ?
जोंहाथ नगो न'फोराव दा साब्रैयानो दोङो नोंथां।
औ
उम नोंथां लाहा लाय?
जोंहाना साबबा। सातजोन सातजोन दं आरो जोंहा
ओ जेनबा ओरैनो न'आव थानाय खमाव गामिफ्राव बेरायनानै मो जां मोनो नामा नोंथां
औ आं माने बेलासे बेलासे टाइमाव मोना मोना टाइमाव हाय आङो बेरायनो थाङो आरो गामिथिं एटाइमाव माने थान्दा बार बेफोरबायदि जानानै मोजां मोनो। बारहावाफ्रा थानदा जायो नालाय मोना मोना बाथ बेखायनो आङो बे टाइमाव बेरायो गामियाव बेरायो आरो बेरायनानै आं जोबोद मोजां मोनो। गामि फो
थाङो नोंथां जेब्ला ओ जोङो बै कम्पिउटार क्लास थाङो नालाय बेलासे। बेनिफ्राय न फोर न'खराव न'आव सफैयो थाबनो गामियाव। ओमफ्रायो बिदिनो लोगोफोरजों बेरायनो थाङो ओदिनो मोनानि बारहावा जायो नोंथां
औ औ।
जां नाङो आरो गामियाव।
औ मोजां नाङो ना माने गामिनि बारहावाफोरानो माने थानदा बेलेग
अ ओं ओं माने बिफां लाइफांफोरजों बुंफबजोबनाय नालाय
ओंखायनो मोजां नाङो आरो।
आरो मोनाबाथ' बार फैयो नालाय खोलो खोलो बेयाव जेनेबा सि जिरायनानै मोजां मोनो माने लोगोफोरजों सावरायनानै
औ माने बिदि अ पात्ता मोना आरो बिदिनो सावरायबाथाय सावरायबाय थाय ओंखार लांबाय थायो नालाय बेनिखायनो माने लोगोफोरजों थाराबाथाय फात्ता मोनलाङा आरो दिना मारा बारलाङो माला माला टाइम थाङो बिदिनो हंगार हरो आरो टाइमखौ नोंथाङा ओमफाय दा दालाय माथो खालामगासिनो दङ?
आं दोङो नोंथां ओरैनो जेन'बा फुंनि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिराय ना दङमोन नोंथां नोंथाङालाय फुंनि ओंखाम जाखांबाय
औ आंबो जाफाखा जाखांबायानो दे फाय दा एरैनो जिरायना दोङो आरो
अ अ
से उनाव ओंखाम ओंख्रि संनोसै माबा माबि खामानि मावनोसै आरो
औ औ ओमफाय नोंथां जेन'बा दाथ' गामि नालाय जोंनिया नङा होमबा नोंथां जेन'बा दा थ' दैज्लांआव माइ साइ गायनाय जादोंना नोंसोरनिखैबो
औ जादो जादो।
औ नोंस्रा गायोना गाया नोंथां
जोंहाबो गायो नाथाय जोंहा दा गायथ'वाखै ए आरो
अ अ अ
जाथ'वाखै जोंहाना गायनो।
उम उम उम उम
होमबासो गायसिगोन आरो ओमफाय नोंथां लाहालाय गायोना गाया
जोनाबो दा गायगासिनो नोंथां माने हाजिरा लगायदों आरो
औ ओमफाय हाज खैजोनसो हाइज्राफोरालाय?
खाथाम नोंथां
औ फाय दा संनाय खावनायनि लाहा पाहा खालाम थ'वाखै नामा?
से उनाव खामगोन माने दा सम जाथ'आखै नालाय सानजो फुंनि
औ औ नंगो होमबा नोंथां आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा सावरायनायखौ
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे दे
उम